हेलौ औ - औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलानायखौ नोंथां सिम बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंनिसिम बावहरनाय थाबाय दा नोंथाङा आंनाव कल हरनायनि जाहोन
औ दङमोन नोंथां नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रा खोथा सावरायनो होनसो नोंथांनिसिम फन बुहनाय जादोंमोन आरो नोंथां औ नोंथां बाथ्रायाथ' बेनो दा जोंनि मिथिंगानि हालोद बा आबहावाखौ नायोबा जोंहा सानफा सानफा एफा गुबुंले जालांनायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो दं नोंथाङा बेफोरनि गुबुंले जालांनायनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै एसे आंनो बुंफु
औ हागोन नोंथां अब्ला खोनासंदों नोंथां आबहावा होनोबाथ' नोंथां जोंनि बुहुम बिखानि मिथिंगा बा जों जे जायगायाव थांनानै दं बेखौनो मिथियो दा आबहावाया गुबुंले जानायनि गोबां जाहोन दं आरो बिनि जाहोना जों सुबुं माहारियानो उम होमबा आङो मोजाङै नोंथांनो फारि - फारि फोरमायलांसै दा आबहावानि गुबै गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों जोंनि आबहावाखौ थाल लायालासिनो बेखौ जोङो गुबुंले खालामनाय बेयाव माखासे जाहोनफोर दं जेरै ओ जोङो बिफां लाांफां दफायनाय बांद्राय गारि - मथर सालायनाय बांद्राय ओ कलकारखाना बाहायनाय बांद्राय जेन'बा जोंनि पलिउसन गोनां माखासे बुस्थुफोरखौ बाहायनाय दा बुंनो थाङोब्ला ओ कलकारखाना बाहायनाय बांद्राय जेन'बा जोंनि पलिउसन गोनां माखासे बुस्थुफोरखौ बाहायनाय दा बुंनो थाङोब्ला खारबाय बेफोर गासैबो सोलोंथाइ बा माखासे ओ बिगियाननि गेजेरजोंनो जाबोजोबदों दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लानानै गोबां साननो हनो गोरों जाबाय जायनि थाखाय आथिखालाव सुबुंफ्रा गारि मथरखौ ओरैबायाददि दिहुनबाय जे जोङो लामाफ्राव थाबायनाय जायगाखौनो मोनला दिनै जोंनि लामाया बांसिनानो गारि मथरजों बुंफबनाय बेयाव मा जायो गारि मथर बांद्राय जायोब्ला ओ बिदिनो जेनेबा खुन्दैआव बांद्राय जायो बे उखुन्दैया जोंनि बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि बारहावाजों गोरोबनाय जानानै जोंनि अक्सिजेनखौ गाज्रि खालामबाय जोंनि हां लानाय बे बारखौ गाज्रि खालामबाय आरो बिदिनो जोंनि आबहावाया बेजोंबो गुबुंले जाबाय आरो आरो दङ उम बिफां लाइफां दामबायनाय बिफां लाइफाङानो जोंनि आबहावानि गुबै मोनसे ओ सम्द बेखौ जोङो दानफायनो नाङा मानसिफोरा्रा नाथाय मानिया आथिख खालाव मा खालामो ओ गावसिनि इन्टारेस्ट बा गावसिनि मोजांनिखौ साननानै बा बिफां लाइफांफोरखौ फालांगि खालामनानै बिथांमोनहा आथिखालाव मा खालामो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफाय दानो बेफोरखौ फानो फाननानै बेफोर फालांगि खालामो खालामनानै रां खामायो बेयो मोनसे जोबोद गोरलै राहा नालाय रां खामानि बेखायनो बिथांमोना मा खालामो रांफोरखौ खामायो खामायनो बिदिनो बिफां लाइफां दानो फानहरो ओ मा जानो थाङो दा उम बिइफां लाइफां गैला बिनि थाखायनो ओ आथिखालाव बारहावायाबो मोजां नंला उम आरो दा बिदिनो अखा बांखा बेफोर मोजां रोखोम नांगौ रोखोमनि हाला जोंनो अखा नांगौ समाव अखा हाला दैज्लां बोथोराव अखा नांगौ समाव माइ गायनांगौ समाव अखा हाला बिदिनो ओ बिफांखौ दानै दानै फानबाय रां खामायबाय नाथाय ओरै मिथिंगाया जे बिसेबां गुबुंले जादों बेखौ मिथिला दा दंबावो जोंहा बिदिनो उम प्लास्टिक आरि सावनाय जों आथिखालाव मा जाखो सुबुंफोरा हाथाय बाजार खालामोबा जोंनि बे ओ लाबोनाय बा बे मुवाखौ जोङो प्लास्टिक ब सोनानै लाबोयो बेखौ लाबोनायानै मा खालामो बिसोरो गारफैयो। गारनानै एखमबा हाखौबो गुबुंले खालामो आरो एखमबा प्लास्टिकखौ जमा दोनथुमनानै फोराननानै सावो बेनि गेजेरजों मा ओंखारो माखासे गेस ओंखार जायगायसा जोंनि बारहावाजों गोरोबो गोरोबनानै बिदिनो जोंनि बारहावाखौ गुब्ले खालामबाय बिदिनोखौ बुंलनाय जाबाय प्लास्टिकआथ' मोनसे ओरैबायादि गाज्रि बेसाद जायखौ जोङो सावनो नांखाया सावनोबो नाङा फबनोबो नाङा फबबाबो मा जायो बियो। हाया ओरैबायदि गुब माबा जायो जे बे हायाव हासारान थाया दैखौनो मोना बे हाया बेयाव जों आबाद मावब्लाबो जों जाया मानो होनना बुङोब्ला बे प्लास्टिकआनो जोंनि हानि बे थाखोखौ खोबनानै लायो जायनि थाखाय बेयाव हा मोजां जानांगौ बाबार मोजां जानांगौआ बे जाया आरोना आरो दंबावो जोंहा कलकारखाना बाहायनाय आथिखालाव कलकारखानाया ओरैबायाददि ओंखारबाय जे माखासे बिगियाननि गेजेरजों मा बुस्थुबो दिहुननाय आगजुबो दिहुनाय आखालाव बेफोर बांनो हमबाय दा मा जाखो ओरैबायदि कलकारखाना ओंखारबाय जे जायनि फलकारखानिफ्राय गाज्रि रोखोमनि बिखुन्दै गयो। बे उखुन्दैया ओरैबायदि जोंनि बारहावायाव गोरोबो ओमायो गोरोबनानै बिदिनो गाज्रि जायो आरो आरो माखासे कलगारखोनायाव बाहायखांनानै माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोर बा नाङि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ दैयाव हगारहरो जायनि गेजेरजों दैया गाज्रि जायो बै दैयाव थानाय ना जिब जुनारफोरा नाफोरा फोर दा मा जानो हमखो गोमालांनो हमबाय थैबाय बिदिनो आरो दंबावो जेन'बा ओ मा होनो बेखौबो जेन'बा ओ बि जोंहा जोंनि खाथियाव नुनो मोनगोन नोङो इथा साव इथासाव खुलि मा इथा सावग्रा इथाखौ जोङो सावो मोनसे गोजौ जौ माबा बानायनानै हासुं बायदि बानायनानै बे सिङाव‌ इथाखौ सावो बे गोजौनिफ्राय ओरैबादि उखुन्दै गुयो जे डायरेक्ट बारहावायाव गोरोब फायो बे उखुन्दैया मा जायो उम उखुन्दैया ओरैबादि बादि गाज्रि जायो बे उखुन्दै ओरैबादिबो इथा सावनानै ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैया जोंनि बारहावायाव गोरोबो जायनि थाखाय बारहावायाव गोबां गुबुंले जायो आरो उम बिदिनो ओ जोंहा बेयाव माखासे ओ जोंनिनो ओ सुबुंफ्रा साननो हानांगौ जे जेन'बा बेफोरबायदिखौ बाहायोब्ला उम बारहावाया गुबुंले जायोबा आबहावाया गुबुंले जायो होननानै थिग बे नांगौ जे जेनेबा जोंनो नांखागौ बेफोरबायदिखौ अब्लाबो जोङो नांगौ रोखोमसेबावनो लाखिनानै ओ बेनिख्रुइ ओ बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जेनेबा‌‌ जोङो मोनसे उन्दै उन्दैखौ ल' लाखिनानै बा बांद्राय बाहायालासिनो जोङो नांगौ रोखोमनि लाखिनानै बेफोरखौ जोङो बाहायनो हायो नङाब्ला जोंनि आबहावाया ओरैबायदि गुबुंले जागोन जे जोङो ओ सानसे सम अ बे बुहुमाव थांना थानो हानाय ओ बियो गैया जालांगोन मानो होनना बुङोब्ला आब आबहावायानो जोंनि बयनिख्रुइबो मोननो हानाय मोनसे सम्पद जायखौ जोङो खोमोना लानो नाङा खोमोना लायोबाथाय जोङो सानसे समाव मा जागोन जोङो ओ जोंनि बे मिथिंगायाव जोङो गोरोबनानै थानो हानाय नङा ओ जोंनि सुबुंफोरा गिनानैनो डायरेक्ट नोरजिया बा ओ माखासे उम मा होनो बिदिखौ जेनेबा आखाइ आथिं नोरजियाबा हां लानो हायि बेफोरबायदि जायो आरो आरो हां लायो होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे आस्थामा बेराम जायो आजिखालाव बेफोरो गासिबो जोंनि बारहावा बुंले जानायनि सायाव मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हां लानायाव बे माखासे गाज्रि बेसादफ्रा जोंनि सिगङाव हाबफालाङो जायनि थाखाय मा जायो जोंनि ओ आस्थमा बेराम बे आस्थामा बेरामा जायो बे मोनसे हां लानो हायै बेराम जायो जोंनि आबहा गारजि‌ जानायनि थाखाय जायो दा आं नोंथां नोंथांनो ओ फोरमायबाय नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंङो नामा नोंथां?
माखासे जाउन बेखौ नोंथाङा गुवारैनो फोरमायथिनो हाबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थिग बेबायदिनो नोंथांनिसिम आं मोनसे फोरमायथिनो लुबैयोदि आबहावा गाज्रि जानायखौ जोङो एसेब्लाबो बाङायब्लाबो जों मा रोखोमै होबथानो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायथिनो सानदों। नंगौ नोंथां आबहावा बुङो बादि जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे आबहावाखौ जोङो बुंनो हायो आरो बा आबहावा होनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो आबहावायाथ' आथिखालनि मुगायाव सानफा एफा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो दं जायनि दुंनाय बायदिसिना जालांगासिनो दं थिग बेबायदिफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जों मा खालामनांगौ जोङो बेनि मोन बा जों बेनि मोनसे गोनां खामानि होनोबा जों बिफां लाइफां गायनायखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां मा जेरैहाय जोङो गोबां बिबांनि बिफां लाइफां खौ जोङो गायनांगौ। दानफायला बायनो नाङा आरो बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जों बिफां लाइफांखौ जोथोन लानांगौ बिफांखौ ओरैनो गायगारब्लाल' जाया बिफांखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो बिफां लाइफाङासो जोंनो मा होयो अक्सिजेन गेस होयो जाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो हां लानायाव बाहायो आरो जों हां हगारनायाव हगारफानाय जि कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफांफोरा सोबनानै लायो आरो बेखौ सोबना लानानै बेयो मा सोदांनानै जोंनो अक्सिजेन गेसखौ होयो जुदि बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा अक्सिजेन गेसनि बिबाङा खमायलांगोन आरो जोंनो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन गेस थाबा जोंनि बुहुमाव खमायलांगोन आरो नोंथां जायनि जउनाव हां लानायाव गोबां जेंनाखौ जोङो नुनो मोनगोन बा जानो हागौ जेंनाजों भुगिनांनो हागौ जायनि थाखाय जों बिफां लाइफां गायनाया गोनांथार थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय कलकारखाना बा दारिमिन बायदिसिनानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै बा गाज्रि दै बेफोरखौ जोङो दंग' दैमा नालाफोराव गारहरनाय जायोना बेफोरखौ बेफोरावहाय जोङो मा होननो हायो बेनि गाहाय माबाया दिहुनथाइ जोङो गोबां बिबांनि मुवा बुस्थु बुस्थु दिहुनथाइ खालामनायनि थाखायनो जोंहा मा बेफोरो बांद्राय आबहावाया गुबुंले जानायनि सायाव जाबोगासिनो दं आरो जायनि जाउनाव जोंहा हांलानो हायै बेमार नोंथा बुंलांनाय आस्थोमा बेफोर जालांनो हागौ होननाय आरो बिदिनो जोंहा हाथाइ बाजाराव मोननाय प्लास्टिक बे प्लास्टिक खौ जोङो बाहायाबालानो लोगोआव जोङो मनाफोर लांफायोबा मोजां जायो जाहाथे मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ जों लाबोफानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो बांद्राय रोखोमनि बा बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायनाय बे गारि मथर बाहायनायनिफ्राय जोंहा मा जायो उखुन्दै ओंखारो बे उखुन्दैया जोंहा ओहम आबहावाखौ गाज्रि खालामो बे उखुन्दै ओंखारनायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया गोबां बिबाङाव गाज्रि जाना दं आरो नोंथां ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन सुबुङाव बा आथिखालनि सुबुंफोरा न'खरसेयावनो गंथाम गंब्रै गारि गाहाम गारि थानायखौ जोङो नुनो मोनो बा गारि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जोङो बे न'खरावनो गंसे गंनै बा गं नांगौनि बारा गारि बाहायालाबानो जोङो मा खालामनो हायो ओ जेन गारिखौ लाङाबालानो जोंहा मोनसे ओ रायजोफोरनि थाखाय खारग्रा गारि दंखायोना जेरै बासफोर बा बायदिसिना गारिफोर दङ' बेफोराव जोङो गाखोनानै थाङोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां ओ ओह आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिबांनि पेट्रल डिजेलफोरखौ जों बाहायनाय जायो सावगारनाय जायो बेजोंबो गारिनि उखुन्दै ओंखारो नालाय आरो बिदिनिहाय दंबावोदि साउन्डफोराबो गुबुङो ना जोंहा नोंथां साउन्ड गुबनायजोंबो जोंहा मा जायो आबहावाया गुबुंनाय जायो साउन्ड गुबुंनाय साउन्डखौ जों मा बुङो सोदोब सोदोब गुबुंनाय जेरैहाय गारि मथरनि बांद्राय दावराव बेफोरजोंबो जोंहा सोदोबफोरा गुबुङो आबहावाया गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो आरो बांद्राय ओहुम खनि मुवा बेसादजों दिहुननानै सावगारनाय बेफोरजोंबो जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंहा जान्ला मोन्ला गाज्रि जानाय दाखोर दालाफोरखौ जान्ला मोन्ला जायगायाव गारनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय मोनामनाय बा जि गेस बेफोर जोंनि थासारि आबहावाखौ गाज्रि खालामो थिग बेबायदिनो गोबां बिबांनि आबाद फोथारावहाय रासायनारि हासार आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ जोङो गोबां बिबांनि बाहायोबा जोङो हायाबो जायोबा हा गुबुंनायबो जायो दै गुबुंनायबो जायो आरो आबहावाबो गाज्रि जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बे गारि मटरखौ बुंनो थाङोब्ला नोङो गारि मटराथ' जोंहा जे डिजेल बेखौ बाहायाबालानो जोङो मोनसे चि एन जि गेस होनाय दं बे चि एन जि गेसजों खारनाय गारिफोरखौ जों बाहायनो हायो बेनि अनैबो जोंहा मोनसे म्लोब्लिबजों खारनाइ बा मोब्लिब गोहोजों खारनाय गारि मथरफोर दं बेफोरखौबो जों बाहायनो हायो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो आबहावाया एसेब्लाबो जोंहा मोजाङाव फैगोन बा मोजां थासारियाव फैगोनखौ आं सानो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां बिबांनि सुबुं अनजिमा बांनाय बेबोथ' जोंहा आबहावाखौ गुबुंले खालामो माने गोबां बिबांनि सुबुं अनजिमा बांनाया माने जोंहा दिहुन्थाइआबो बारा जानाय जुदि दिहुन्थाइ बारा जायोब्ला जोंहा मा जोंनि आबहावायाव माखासे गेसफोरा बा कल कारकाना बा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मा जायो थानो थाखाय जोंहा जायगा
जोंहा आबहावाानि उनाव सानफा एसेबाबो गाज्रि जालांगोन बा गोहोम खोख्लैलांगोन बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बुहुमनाम बिदुं बांनाय बे बुहुमनां बिदुं बांनाया मानि थाखाय जादों थ' आबहावानि मोनसे गोहोम जेरावहाय जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय बा बेफोर जायगायाव गोजौ गोजौ बिल्डिं बायदिसिना लुनाय बेफोरनि थाखाय जादों आरो सुबुं अनजिमा बांनाय बेफोरनि थाखायनो बेखौ जादों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय माखासे खामानिबो हाबाफोरबो लानो हायो जों गामि गामि थांनानै सुबुंफोरखौ खौसे खालामनानै मोनसे सांग्रांथि मेलफोर खुंनांगौ जाहा थे सुबुंफोरा बा राज्योनि बा समाजनि सुबुंफोरा मा खालामो बुजिनो हायो बा जोङो प्लास्टिकखौ माबायदि बाहायनांगौ प्लास्टिक बाहायनाया जोंनि थाखाय माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौ जोङो मोजाङै बुजायनांगोन आरो बिफां लाइफां गायनायनि जि मुलाम्फा बेफोरखौ बुजायनांगोन बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा मा ख खहा जागोन बेफोरखौ बुजायनांगोन जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरा बहा थानो बांसिनानो जोंहा बिफां लाइफांआव बा हाग्रा अरनबारियावसो जोंहा जिब जुना दा द ह नोंथां बेबायदिनो औ बिां लाइां ज द थाग्रा खुलियो आरो नोंथां गुबैयै बिदिनो बिफां लाइफांआ जोंनो मा होयो होनोब्ला जोंनो बन होयो बन होयो होननानै जों बिफां लाइफांखौ ओरैनो दानफायलाबायब्ला जानाय नङा जाय बिफाङा रानबाय थैबाय बे बिफांखौसो जोङो दानफायनांगोन नोंथां बिदिनो जोङो थानो थाखाय न' लुनायाव मदद होयो सियार टेबोल बेन्स बादि बानायनायाव जों